नोंथाङा खोनादों ना। नोंथाङा सम दं ना।
थां।
बे। नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा।
नोंथां।
दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। दैज्लां बोथोर होनोब्लाथाय जोङो दैज्लां बोथोराव बिब्दिनो मैगं-थाइगंबो गायनाय जायो बिब्दिनो माइ आबादबो मावनाय जायो। बिब्दिनो बोरि जायगायाव दै लोमि लोमि जायगायाव ओ बिदिनो मैगं-थाइगं आबाद मावनाय जायो। ओ बिब्दिनो गासैबो मैगं-थाइगंखौनो गायनाय जायो दानि जुगावथ'। बिगियानिक जुगा दावगानाय लोगो-लोगोनो ओ जोंनाव बिब्दिनो बायदिसिना मैगं लेस्रा, बानलु, ओ बिब्दिनो कबि ओ बायगन बिदिनो गायनो हानाय जायो बिब्दिनो बे दैज्लां बोथोर होनोब्लाथाय बिब्दिनो जोंनि आसामावथ' बांसिन नानो माइ आबादखौनो मावनाय जाखायो। दैज्लांआव बांसिन माइ आबादखौनो मावनाय जायो ओ बिब्दिनो गिबियावनो माइ आबाद मावनोबाथाय ओ गिबियावनो माइज्लिखौ ओ दखान एबा ओ नों गोदो मावखांनाय सिगां मावखांनाय ओ जोलै दोननायखौ बिब्दिनो दैयाव सोमना दोनथ'नाय जायो सान्नै ओ बिब्दिनो ओ सोमना दोननायखौ बिब्दिनो सान्नै, बोखांना ओ दोननाय जायो बिब्दिनो ओ जुदि गाजा अराब्ला बेखौ ओ लाइ-बिलाइफोरजों खोबथ'ना दोननाय जा जायो बिदिनो गाजा अरोब्लाथाय बेखौ फोथाराव ओ हालएवग्रोना लायो गिबियावनो ओ दानि जुगाव थ' ट्रेक्टरबो ओंखारनाय जाबाय ओ गोदोनि दिनावथ' मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन बिब्दिनो मोसौजों हालेवब्लाथाय बि बिदिनो हालेवग्रोबाय बिनि उनावहाय मै हो बाय मै होनानै बेनिफ्राय ओ जोङो बे सोमना दोननाय माइज्लिखौ फोहैनाय जायो। ओ बिब्दिनो ओ खोथिया जौबोला ओ बिब्दिनो फोथारखौ आलिखौ दानग्रोना ला बाय बेनि उनावहाय हालेवबाय हालेवखांनायनि उनावहाय आलिखौ खोग्रोना लानाय जायो। बिदि-बिब्दिनो आलिखौ खोखांनानै बिब्दिनो खोथिया जौयोब्लाथाय बिब्दिनो फुग्रोना लानाय जायो। बि ब्दिनो खोथियाखौ फुखांनानैहाय बिब्दिनो खोथिया खो फुखांनानै बिब्दिनो हाजिराफोर लानानै ओ हा-खो खोथियाखौ बिदिनो गायनाय जायो।
औ-औ नोंथां।
बिब्दिनो ओ गायोब्ला थाय हासार रुु होबाय गायखांनानै बिब्दिनो ओ माइ आबादा ओ बिब्दिनो माइ थरायगोन बिबार थरायनायनि उनाव फिथाइ थायलांगोन बिब्दिनो थाइब्लाथाय मोनगोन मोननायनि उना बहाय हागोन बेखौ हानानै मोथि सरनानै ओ बेखौ न'सिम लाना फैनाय जायो बिब्दिनो लाबोनानै सिथ्ला एबा बिदिनो बारि खनायाव सो हाग्राफोरखौ सन स्रांनानै मोजाङै लिरस्रोनानै बिब्दिनो माइखौ बिदिनो माइ मोथिखौ मोजाङै साबनानै बिब्दिनो ट्रेक्टर एबा ओ मोसौजों बिदिनो नानाय जायो दानि जुगाव थ' बिब्दिनो ट्रेक्टराव मेसिन ओंखार फ्राय बिब्दिनो नानायनि बिब्दिबो नानो हानाय जाबाय जोंना बिब्दिनो नाखांबाय बि बिदिनो ओ नानानै उनावहाय बेखौ मोजा मोजाङै जावनानै बाख्रियाव सोनाय जायो। बिब्दिनो बेखौ जानोब्लाबो सान्दुङआव मोजाङै फोराननानै बिब्दिनो ओ मिलाव लांनानै मोजाङै सौबाय सौनानै बेनिफ्राय जावबाय जावनानै बेखौ माइरं आराम ओंखारबाय बेनिफ्राय बेखौ संनानै जानाय जायो आरो। नोंथाङाबो ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव माबाफोर एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां दैज्लां बोथोर बुंब्ला दैज्लां बोथोराव जों मोसौ। मोसौ बायदिफोरनि थाखाय जोबोद जाल -जाल खादु गोलैयो ओ दैज्लां बोथोराव जों मोसौ बोरमाफोरखौ मायाव होगोन मागोन मोनो।
औ।
गिलु -बालु बानायाव न'बो आंहा बांसिन दुबैलाङो दैज्लां बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव दैज्लां बोथोराव थाम्फैदांसो बायदि माखासे एम्फौ एनलाययाबो जोबोद जाथारो
औ।
बेखायनो दैबानानि लोगो -लोगो गुबै बायदिसिना बेरामबो नुजाथियो।
औ।
दैज्लाङा दैबानाजों होखारजानाय सुबुंखौ हेफाजाब होनो होनाया धोरोम हाबा बेखायनो गावनि हादर एब हादर गुबुन गुबुन हादरनि राजाफोरज बयबो बिदि सुबुंनि हेफाजाब हरो
उम।
दैबानाजों लोमसावजानाय सुबुंखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि जायो बेसे नाङै जाग्रा आदार
ओं।
दैबानाजों लोमसाव जानाय सुबुंफोरनि
औ।
दैबानाजों जानाय सुबुंफोरनि हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि रायजो सरका आरो मिरु सोरखारा बोसोरफ्रोमबो खौथि रां खरसा खालामो।
ओं
दैज्लां बोथोरसिम आरो अखा दैबानायाबो फैफागोन
उम।
थि रां दिहुननायनि सोमोन्दै साव -सावरायनो हायो जों
ओं
ओ दैज्लाङा गोबां मोजां दैज्लांआव गोबां मोजां मोजां फिथाइबो मोनजायो
जेरै थाइजौ, खान्थाल, लिसु, आनारस, सुमफ्राम जाम बायदि फिथाइ सामथायाइफोर दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो। दैज्लांनि अखा दैबानाया हाखौ हासार गोनां खालामो।
औ
दैज्लां बोथोराव नाबो गुरनानै मोनजायो। गैजारोङै सुबुंफोरा
ओम‌ गैज रोङि सुबुंफोरा खम खरसाजों गोजा- गोजा दैज्लां बोथोराव थांनानै थानो हायो।
ओंं
बन जिगाब एबा बायदि गोनां मुवा बुथुमनो हायो दैज्लां बोथोराव
औ
अखा आरो दैबानाया गामिफोराव थुबुर जानानै दाखोरफोरखौ बोहै खारलांनानै साफा खालामो।
ओं
सुबुंनि खहा खालामग्रा एम्फौ एनला बायदिफोरा दैबानायाव गोबाङानो गोजावनानै थाङो।
औ
जोंनि रायजोनि गोलोम बोथोरनि दैज्लां दैज्लांनि दुब्लियाव थाथे हायोै सुबुंनि गोसो मोदोमखौ दैज्लनि बारा अखाया सुग्लायो। उम
दैज्लां ओ गिलु बालु बाना बाना फैयोब्ला दैज्लांबोथोराव न बांआ बांसिन दोबैलाङो। फारसेथिबो सुबुंनि गोसोआव रंजानाय लाबोयो
जारौ खालामनानै होयो
अखा मोफ्लाबनाया समायना मेला खुङो
औ
गावनो एखनब्ला बायदि नि गाब आरो महर सानबोलावरि गोसो सुबुं
बिनि गेजेराव जेठ, आसार, सावन आरो भाद्र बेदानाव हानाया बयनिख्रुइ बांद्रायसिन जायो अखाया
औ
आसामनि सुबुंफोरा बेखायनो ओम द' दान मोनै बुंफबनाय दे दैज्लां बोथोरा
गोलोम बोथोरनि मौसुम बारा अखा हायो